औ औ खोनादों नोंथां ओ गाहाय फ ओ फुंबिलिनि गाहाय हामायनायखौ नोंथांनिसिम जासिनो हरनाय थाबाय ओ नोंथाङा फ्रि ना?
जागोन
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आखायाव लादोंमोन।
जागोन औ हागोन।
अ बिदिब्ला आङो स आयदानि बागैखौ रायलायनायखौ सो ओ नोंथांनि सिगाङाव जागायनोसै। जों दा दावबायनायनि बागै आदाजों अ नोंथांजों ओ रायज्लायनो थांगासिनो।
औ ज
दावबायनाया जाबाय मोन जे सोलोंथाइनि मोनसे आयदा दावबायनाया ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोग्लैयो। दावबायनायजों जों गोबां सोलोंथाइ लानो हायो गोबां गियान बुथुमना लानो हायो आरो बायदिसिना गोसोआव ओ गाज्रि दिजल थासारि जेनेबा टेनसन बायदिसिना बिदि जाब्ला डिप्रेसनफोराव दावबायनायनि गेजेरजों गोसोखौ जों थाजिम मोनहोनो हायो। आरो सोलोंथाइनि खेट फोराव बुंनो थाङोबा दावबायनानै जोङो बायदिसिना मिथिंगायारिनि नुथाय दैमा बायदिसिना दा हाजो हाला जिब जुनार बायदि मिथिंगायानि सावगारिखौ नुनानै जों गोसोआव सेबखांनानै मोनसे सावगारि आखिनो हायो सावगारि सेबखांनो हायो बेनि गेजेरजों जों गोबां गियान बुथुमनो हायो। आरो लोगोसे सावगारिनि गे गानि नुथायखौ जों नथ्स खामै खामै बबेबा मोनसे आयदाखौ जोङो गियानखो लाखिनानै बेखौ जोङो गियान बुथुमनानै जोङो गुबुननो सेयार खालामनो हायो आरो गोसोआव थाजिम मोनहोनो हायो। बेनिफ्राय जों दावबायनाया गोबां रोखोमनि जायो। जेरै ओ फरायसालिनिफ्राय दावबायहैनाय आरो ओ गामिनिफ्राय दावबायहैनाय बेनि गेजेरजों आरो जोङो गोबां ओ सोलोंथाइ मोननो हायो आरो दावबायनायजों जोङो गोबां दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव ओ गारि मथर बा बास ट्रेन आजिखालिनि जुगाव आरो एरप्लेन दं। बेजों जोङो दावबायनोबो हायो। औ बेजों दावबायनायनि गेजेरावनो जोङो गुबुन गुबुन हादोरनि आस आसारखान्थि जेरै दानाय लुनाय धोरोम जानाय जामुं बायदिसिनाफोरखौ खौ जोङो मोनथिनो हायो गुबुन हारि गुबुन हादोरनि ओ जोंनि हा हादोरजों गुबुन हादोरनि कम्पेयारखौ जोङो बिजिरनानै नायो नायनो हायो। फ्राय जों गोबां रोंगौ थि मोनो
नोंथांनि बुंनायखौबो आं गनायो दे नोंथांनि बुंनायखौबो आं गनायो जेनेबा दावबायनायजोंबो जोङो गोबां बिथिङाव जोङो जो माबानि गियान आरजिनो हायो। दावगानायजों दावगानाया अनक रोखोमनि थायो ना थाङा बुंलांबाय जेनबा धोरोम धोरोमनि दराव थोस धोरोमसालियाव मोन्दिर मोन्दिराव बेराय हैगोन सोरबा जायगा बेरायहैगोन माने सोरबा आरो माने गाव गानि एवारनेस प्रग्रामफोराव बेरायहैगोन सोरबा सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै टुर खालामना बेयावबो बेरायहैगोन अनेक रोखोमनि जोंनि बे दावबायनाया जोंनि माने गोबां रोखोमनि थायो आरो जों दावबायनायजों गोबां रां माने गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो जेराव मेराव नों जेब्ला थाङोबोला नों जे जायगायाव थांदों बे जायगानि मिथिंगायारिजों लोगोसे जे बे मानसिनि बै जायगानि ओ साननाय हनाय बे मान सिनि बै साननाय हनायफोराबो रैहाय सोलियो बो रैहाय बिसोरो मावै दाङै जायो बै जायगानि सायाव नोंङाबो माने नलेज गियान मोनो बेखायनो नों दावबायनो हायोबोला नों गो जोबोर गियान आरजिनो हायो। जिउयाव आरो नोङो दावबायनायजों लोगोसे नोङो गाव गायनि रायथार ओ माने लिरनाय इरिनायखौबो जुदि लांफा लाङोब्ला बेनो मोनसे जोङो मोना मोना सुंद' सल' बायसा जानानै थागोन माने जाय दावबायारि बिथांमोना सुंद' सल' सल'मा बिदि खन्थाइ रायथाइ लिरनो हायो। दावबायनाया माने जोंनि थाखाय जोबोर बेस सेन गोनां जोंनि समाज बिजों खौबो जोंबा जोङो मिथिनो हायो जो गु गुबुन जायगायाव समाज बिजोङा बोरै बैफोरनिफ्रायबो फैनानै जेनबा नोङो गाव गायनि ओनसोलावबो बैनि मा मोजां गियानखौ नों गामि ओनसोलाव फैनानै नोङो मोजाङै प्रसास खालामनानै बुंनो हायो जेनेबा बै जायगायावबो जेनेबा बोरै थोरै सोलियो बिजि जायगानि मानसिफ्राबो बिदि खालामो बेखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मि थियो आरो दावबायनाय होननानैथ' बुङोब्ला आं गोबां बे जोंनि नदिस थ' आं गोबां जायगायावनो बेरायबाय। बुंनो थाङोबा आं बावैसो सिगां जेनेबा आं बै मि-मिज'रामाव थांदोंमोन मिज'रामाव थांनानै आं सोलोंबोनो हादों जे बै मानसिनि बै जायगानि मानसिफोरा जेरैबायसा ओ मानसिखौ सिबियो बहाबा थांनो हबा गाव गावनि गारिजों लानानै थाङो। लानानै थांनानै आरो आरो दोनफैफिनो नांगौ रोखोमनि फिसखौ लायो आरो बे गावनि थाव खरसाखौ बिदि जेराव मेरावनो माने गिनांगौ आरो मानि जोबोर मानसिनि माबा हिउमेन बिं दोङो आरो जेनेबा बिसोरनियाव आं थांनानै जेनेबा गोजोन्नाय मोनदो आरो बै मिज'राम बे माब आइजलावबो थांनानै
औ
आं बिदिनो गोबां जायगा बेरायबाय जेनबा नर्थ इस्टव बुङो थाङोबा मेघालयाथ' जोंनि उसुंसे निस केेरनि अरुणाचल ना गालेण्ड बेफोराव जों आं बेरायफ्राबाय आरो आंनि बे माबायाव जोंनि बे नर्थ इस्टआव
औ नंगौ नोंथां।
दा बुंनो थाङोबा मनिपुर आरो त्रिपुरायाव बेरायनो मोनाखै आरो नोंथाङा बिदि मायबाफोर जायगा बेराय बेेरदों नामावो नोंनि जे बे जिउआव नै जोंनि नर्थ इस्टआव माबाफोर?
नोंथां आं बेरायफेरदों आं मोन से नर्थ इस्टआव खाथि हालामावनो ओ सुरिया पाहार मोनसे दङ। गल्पाराथिं औ बेयाव आङो ओ बेरायफेरहैदों बेरायनानै आं जोबोरै मोजां मोनदों बेयाव आं बा सोलोंनानै ओ सोलोंनो हादों आं फरायसालिनिफ्राय ओ दावबायहैदोंमोन। बेयाव नुहैदों दि आङो उम मोनसे धोरोमसालि मन्दिर दङ। बेफोरो जोबोर मोजां गो थारथि गोथारै मानसिफ्रा गोसोजों खुलुमहैयो बायदिसिना जा गावफोरखौ साफायोदिनो जेखि बो नुयो स्टेेनडार्ड बिफां बायदिसिना जिब जुनार जायखौ बुङो बान्दोर बेफोरखौबो नुयो। आरो लोगोसे बेयाव शिब लिंग गोबां रोखोमनि दङ गोबां गोबां मुगानि फ्रायनो दङमोन बेयो आहम रायजो फ खुंनायनिफ्रायनो दङमोन बेयाव मोनसे रायजो खुङोमोन होनना मोन थिनाय जादों बेयाव गोबां ओ रोखोमनि गोबां। रोखोमनि मानसिफोरबो फानाय जायो जाय खौ गुबुन ओ गुबुन स्टेटनिफ्रायबो फानाय नुनो मोनो आरो गोबां थांनानै मोजां मोनो आरो ओ सुरिया पाहारनि अनगा आं गोबां खाथि खाला जायगा दावबायबाय मिथिंगायारिनि नुथाय जेरै जोंनि खाथि जि खाथिजों हालामखिं सुकिया हाजो दङ ओ बे बाखि ओ दारागाव हाजो बेफोरबायदि जायगाफोरखौबो नुबोबाय नुबोबाय मिथिंगानि नुथाया जोबोर मोजां ओ बायदिसिना दावमा दावसा नुयो आरो लोगोसे हाजोनि नुथाय बायदिसिना मिथिंगायारि गोथां गाब सावगारि नुनो मोनो गोबां थांनानै जोबोरै मोजां मोजां मोनो आरो बेफोरखौ नुनानै गोबां खन्थाइबो लिरबोबाय। फोरनि मिथिंगानिफ्राय नुथायफोरखौ आरो लोगोसे मानास हाजोयावबो मानास हाग्रामायावबो दावबायहैदों मानास जावबो हाग्रामाया ओरैबायदि मुं थां मुंदांखा मोनसे हाग्रामा बेयाव गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो जेरै गान्दा दावराय हा मैदेर बायदिसिना जिब जुनार मै आरो हाग्रानि मोसाबो दङ बेफोरखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो लोगोसे गोबां जायगा दावबायबोबावबाय आरो जोंनि खाथिजोंनो जोंनि खाथिजोंनो मोनसे फु भुटान हाजो दङ बेयो मोनसे बेसा ओ हादोर भुटान हादोर बेयाव दावबायनानै बिसोरनि कालसारफोरखौ नुनो मोनदों मोनथिनो मोनदों बिसोरनि रायजो जानाय खौ नुनो मोनदों मावनाय दांनाय आसार खान्थिफोरखौ
बे जोंनि असुंसे रायजो भुटान रायजोआ जोंनि खाथिजोंनो नांजाबनानै थानाय आरो जोंनि नायबार माने गोजोन जायगा होनबा भुटान रायजोआ जोंनि बयनिख्रुइबो पिससिन माने माने जोबोर गोजोन आरो बेनि कालसार रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया बे देखा माने इण्डियाजोंनो नांजाबनानै थानाय आरो नों बुंदों बुंलांबाय जे मानास नेसनेल पार्कआ बे नंगौ मानास नेसनेल पार्कआथ' जोंनि फुरा माने मुंदांखा माने बेयोबो मोनसे जोंनि आसामनिनो काजिरङानि गेजेराव मोनसे काजिरङाया जेरै काजिरङा नेसनेल पार्कआ मोनसे वर्ल्ड हेरिटेज मोननाय बेयोबो मोनसे जोंनि मोनसे राइ माने नेसनेल हायुङारि माबा आरो बेयो पार्क जेराव जिब जुन्थु जों गोबां मोनो। बे बे फोराव थांनानैबो जों गोबां गियान आरजिनो हायो जेराव बेयाव थांनानै जेनेबा बेफोरनि जिब जुनारफोरखौबो नायनानै जेनेबा जों गोजोननाय लानो हायो बेजोंबो जोङो मायबा मोनसे एसे खन्थाइ रायथाइ माबा मोनसे सोरजिनो हायो आरो जेनबा बेजों थांनानैबो जोङो जोंनि नुनानैबो मानसिया गोबां मानसिया सोलोंनो हायो जिउआव, आरो नों बुंबाय जे जेनेबा जोंनि बे खाथियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बि टि सि हालामावसो मोनबा नेसनेल पार्क दों आरो आंनि मोनदांथियाव आरो गोरोन्थि जायाखैबा। बे अरां नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल नेसनेल पार्क आरो बिथिं सिकनाझार नेसनेल पार्क आरो रायमना नेसनेल पार्क आरो मानास, थाबाय मोनबा बे नेसनेल पार्कआ जोंनियाव जोंनि बे बि टि सि हालामाव गोलैयो जोबोद जेनबा नायथावना जेनबा बेयाव बेरायनो हायोबाथ' जोङो गोबां मोजां मोनो गोसोखौ मिथिंगाजों लोगोसे जिब जुनारफोरजों ओ नुजा नु जिब जुनारफोरखौनि नुनानैबो जों जेनबा गोजोननाय मोनो आं सानो जेनेबा दाउ दावबायनाया जेनेबा मानसिनि मा दावबायनाया जेनेबा मानसिनि जिउआव जोबोर बिहोमा होयो आरो जेनेबा जोबोर
औ थारैनो नंगौ नोंथां औ औ नों औ नों नोंथांनि बुंनाया थारैनो नंगौ नोंथाङा जि बुंलांदों बेयो सै दावबायनानै गोबां मोजां सोलोंथाइबो लानो हायो दावबायनायाबो जाबाय मोनसे सोलोंथाइनि बाहागो नङा होमबा नोंथां
औ
अ दावबायनायजों ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जों दावबायलाङोबासो जोङो बायदिसिना गियानबो बुथुमना लानो हायो आरो दाबसेनि आसार खान्थिफोरखौ ओ जोंङो मोनथिनो हायो दांनो हायो ओ बिजाबाव सेबखांना लाखिनो हायो आरो बायदिसिना दावबायनायनि गेजेरजों जों जों खन्थाइ मेथाइ बायदिसिना लिरनानै गावनि जिउखौ जसे मुंदांखा बा मोजां खालामलांनो हायो दारै गियान सोरजिनानै समाजखौ फोसाब बो हेफाजाब होयो
औ जोंहा समाबो समाबो फैबाय नोंथां जेनेबा बुंनांगौ गोबां खोथा था दोंमोन जों बारा गोलाव खालाम ओ जोंनि टपिकखौ लांला जोंनि सम आबो बारनायनि थाखाय जों जोंनि सप्पिखौ बेखिनिआवनो जों दोनथनोसै नामा नोंथां उनाव लोगो मोनलायबाल मोजाङै मोजां औ जोंनि आयदानि सायावसो गुवारै सावरायनोसो
औ जागोन नोंथां ओ गोजोन्थों बिदिब्ला औ औ